खोनादोंना नोंथाङा अ नोंथांमोननिथिं मा मा मैगंफोरखौ ओंख्रि संना जानाय जायो
ओ जोंनिथिंथ' ओरैनो ओ ओ दैज्लां बोथोर समाव ओ मैथाजों नाजों जानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायबो गुबुन गुबुन बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जानाय नुयो ओ जेरै ओ नारजिजों अमा बिबु माब्लाबा माबा नारजिजों अमा बेदर बेबायदिनो आरो माब्लाबा सबायजों दाउजों जानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो
नंगौ
नोंथांमोननियाव माबायदि ओंख्रि जानाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव
ओ जोंनि ओनसोलावबो ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मैगं बुङोब्ला ओ दा बै ओ अनलाजों दाउजों सबायजों साम'
नंगौ नोथां
जों अमा दा बेफोरखौनो होननानै बुंजायो
नंगौ नोंथां
ओ लोगोसेनो बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मैगंफोरखौबो जोङो खानानै जानाय जायो
नोंगौ नोंथां जोंनि जाबो बेबायदिनो खायसे मैगं मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोरखौबो जानाय जायो
औ औ बुथुमनानै खानानै लाबोना जानाय जायो ओ दा ओ जोङो अनलाजों दाउजों हो होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनावथ' अनलाजों दाउखो एकदमबारे जेबो आथिखालनि बायदि मस्ला मस्लि बेफोरबायदि होनानै संनानै जानाय जायामोन नाथाय आथिखालावथ' अनला ओंख्रिब्लाबो माने एकदमबारे मस मस्ला मस्लि बेफोरबायदि होनानै संनानै जानाय जानायखौ नुनो मोननाय जासै आरो
नंगौ नोंथां
दा बेनि उनाव जोङो सबायजों साम' होननानै बुङोब्ला सबायजों साम'खौबो जोङो जेनेबा साम'खौ माबेबा हाखर एबा दैमा दैसाफोरनिफ्राय खनना लाबोनानै ओ बेनि ओ जा थाखोन खुगा एबा खिथौखौ दाननानै जोङो मोजाङै सबायखौ रुग्रोना लानानै साम'खौ मोजाङै एवफ्राननानै संनानै जानाय जायोमोन
नंगौ नामा नोंथां?
औ नाथाय आथिखालावबो साम' ओंख्रिखौ सबायजों साम'खौ सङोब्लाथाय गिबि गिबियावनो साम'खौ थावजों सामब्राम गोजा बेफोरखौ होनानै एवफ्रानग्रोना लानायखौसो नुनो मोनसै आरो
औ नोंथां
औ दा बेनि उनाव जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं होनोब्ला हाग्रानि दिंखिया सिब्रु खेरादाफिनि माथि गालदाब बेफोरखौनो होननानै बुंनांगोन
नंगौ नोंथां
दा बै ओ खेरादाफिनि सिब्रु बेफोरखौ बर' आइजोफोरा हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो नागिरनानै लानानै फैना संनानै जानाय जायोमोन
नंगौ नोंथां
दा ओ दैज्लां बोथोरावथ' दा अखा बेफोरबायदि गोलैबाय नालाय बेनिखायनो दा दुब्लि बोथोरफोराव नाफोरखौबो मोनसोनाय जादों
नंगौ नोंथां।
दा बर' आइजोफोरा बेफोरबायदिनो ना गुरनायावबो आखाफाखा नालाय
नंगौ नोंथां
बेनिखायनो दुब्लि फोथारफोराव जेखायजों ना गुरनानै लाबोनानै ओ बै मैथा गोखैफोरजों संनानै जानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो आइजोफोरा ना गुरनो थांनाय जायोना आथिखालसिमबो
आथिखालसिम था फै थाङो थाङो नोंथां
अ औ
बेयाव थांनानै ओ ना गुरनो थांना फैखांनानै ओ बांसिन ओ दानिया बोथोराबो एसे गरम नालाय बेखौ मैथाजों संनानै जानायखौ बांसिन नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो ओ गुबुन गुबुन ओंख्रिजोंबो संनानै जानाय नुनो मोनो
अनला ओंख्रि एबा अनला खारै होनोब्लाथ' बेखौ माने एकदमबारे जोंनि बर'फोरा बावगारखानोनो हाखाया ओ दा बेनिखायनो दुब्लिफोराव गुरनानै मोननाय नाफोरजोंब्लाबो अनला खारैखौ जानाय नुनो मोनो आरो
औ नोंथां
ओम दा जोंनि बरनि संनाय खावनाय होनोब्ला जोंनि बर'नि संनाय खावनायखौ गोबां बाहागोआव राननायखौ जों नुनो मोननाय जायो
नोंखौ नोथां
ने जोंनि बर' आइजोफोरा संनाय खावनाय बेफोरावबो गोबां आखा-फाखा खा होननानै मोननाय जायो नालाय। ओ दा जोंनि बर'नि सु संनाय खावनायनि ओ दा बाहागोफोरखौ बुङोब्ला गिबियावनो जोङो एवफ्रामनायखौ होनना बुंनो हायो। जायखि जाया मै गङाव जुदि जोङो ना एबा बेदरखौ होनो थाखाय गिबियावनो एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो नालाय।
नोंगौ नोंथां।
अ बेनि उनाव एवफ्रामगोना लाखांनायनि उनावसो ओंख्रिफोराव होनायखौ होनाय जायो।
नोंगौ नोंथां।
बेनि उनाव आरो ओ जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि होनोब्ला एवफ्रामनायनि उनाव खायसेफोरा ना एबा जायखिजाया ओ ओंख्रि गोथांफोरखौबो माने फ्राम-फ्राम फ्राय एवनानै जानायखौ जानाय जायो।
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि नुनो मोननाय जायो।
औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव साम'खौ माबायदि संनाय जायो?
औ ओ साम ओंख्रिखौ जोंनिया आ साम'खौ माबेबा हाखर एबा बिलोफोरनिफ्राय खनखांना लाबोनायनि उनाव बेखौ सानसे बा साननैसो माने ओ सोमनानै दोननाय जायो आरोना दैयाव। ओं जाहाथे साम' साम'आव नांनानै थानाय गाज्रि ओ उम जिउसाफोरा खारो बेनि थाखाय बेखौ सोमग्रोनानै दोनो। आ बेनो उनाव साम'खौ जागोन सानखालि साम'नि बै खुगा थाखोन एबा बे खिथुखौ दाननानै गारनाय जायो। बेनि उनाव बेनि उनाव बेखौ मोजाङै सुनानै ओ माने ओ दा सबाइजों सङोब्लाथाय सबाइखौ ओ रुग्रोनानै लानाय जायो आरो
नोंगौ नामा नोंथां?
खारै होना रुग्रोना लानाय जायो। बेनि उनाव सबाइ ओंख्रिया ओ जुदि जायोब्ला अब्लानिया बै साम'खौ एवफ्राननानै होनाय जायो।
नोंगौ नामा नोंथां?
दा साम'खौ खायसे खायसेफोरा जायफोरानिखि जोंनि आबै दा बिसोरो माने साम'खौ ओ जेबो थाव होआलासिनो एवफ्रामनानै सङोमोन आरो नाथाय दा ओ नाथाय आथिखालाव ओ बांसिनानो साम'खौबो बेफोरबायदिनो थाव आरो सामब्राम गोजा बेफोरखौ होनानै एवफ्राननायखौसो नुनो मोननाय जासै आरो उम दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोर बेबायदि ओ आथिखालाव बर'फोरनि खायफा खायफा ओंख्रि संनायफोरा सोलायदों नामा? आथिखालावथ' मस अ आथिखालावथ' मस्लाफोरनि गो समा गोबां जादों
ओं गोबां जादों नोंगौ नोंथां। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव थास' बिबार ओंख्रि जानाय जायोना?
औ औ जायो।
थास' बिबार ओंख्रि बुंनायसाय नोंथां।
अ थास' होननानै बुङोब्लाथ' थास'नि बिबार थास'नि ओ आइथें थास'नि बेदर गासैखौबो जानाय जाखायो।
नोंगौ नोंथां।
आ दा थास' बिबार होननानै बुङोब्ला दा थास' थास बिबारखौथ' जोङो दैज्लां बोथोराव मोनसिगोनानो।
नोंगौ नोंथां।
दा बै थास' बिबारखौ खारै एबा थाव मोननैबो बाहागोआवनो संनानै जानाय जायो आरो
नोंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव थास' बिबारखौ खारै आरो थाव मोननैबो बाहागोआवनो संनानै जानाय जायोना?
नोंगौ नोंथां ओ मोननैबो ओ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो।
ओं
आथिखालाव ओ आगोल ओ थास'खौथ' ओरैनो ना गोरान थास' बिबारखौ ना गोरान बेफोरदोंसो जानाय नुयो नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव थास' बिबारखौबो मा ना गोरान नङा लाबासिनो मा अमा बेदरजों स संना जानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोननाय जाबाय।
औ औ आथिखालावथ' गासैबो बेफोरबायदिनो थास' बिबार होननानै बुङोब्ला अमा बेदर एबा दाउ बेजोंनो जानायखौ नुनो मोनो आरो
नोंगौ नोंथां।
दा गोदोनि दिनावथ' थास' बिबार होननानै बुङोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा जेनेबा दुब्लिनिफ्राय गुरनानै लाबोनाय ना खन'नानै लाबोनाय खांख्राय दा बेफोरजोंसो जानाय जायोमोन आरो।
नोंगौ नोंथां
नाथाय आ थिखालावथ' ओ खांख्राइ खन'नो थांनाय हुदाफोराबो एसे एसे गोमालांनो हमबाय। दा बेनि थाखायनो बै बायनानै मोननाय अमा बेदर एबा दाउ बैफोरजोंनो आथिखालाव थास' बिबारफोरखौ बांसिनै जानाय जायो।
उम नोंगौ नोंथां।
नोंसोर नोंथांमोननि खाथि खाला ओनसोलाव थास' बिबारफोरखौ मोननाय जायो ना?
खाथि-खाला ओनसोलाव मोननाय जायो नोंथां।
औ औ। खायसे-खायसे ओनसोलफोरावथ' जोङो बांद्राय बेफोरबायदि नुनो थाङा नालाय
नोंगौ नोंथां।
बायनानैसो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां खायस से ओ न'खराव खानो थांग्राफोरा ओरैनो खानानै लायनाय जायो आरो खायसे न'खराव खानाय मानसि गैयैफोरा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ अ आथिखालावथ' बांसिनानो बेफोरबायदि हानोबो थांनाय जाला बेनिखायनो बांसिन सुबुंफोरानो बाजारफोरनिफ्रायनो बायनानै जाफायखानाय जासै आरो।
नोंगौ नोथां।
थिखालाव बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रायाव मैगं-थाइगं नायगिरना मोननायाबो गोबां खम जालांबाय।
नोंगौ नोंथां।
बेनि थाखायनो आथिखालाव खायसे खायसे मैगं-थाइगंफोरखौ बायाब्ला मोनजाला बेफोरबायदि जालांबाय नालाय बिनिखायनो थिखालनि बांसिन सुबुङानो बायनानैबो जानायखौ नुनो मोनसै आरो।
नोंगौ नोंथां
दा अब्ला दिनैनि थाखाय जाथ'बाय नोंथां
जाथ'बाय दे नोंथां
उनाव लोगो मोनलायसिन